औ खोनादों नोंथां ज दि गोदान मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो औ नोंथां बुंसाय औ नोंथां बुंनायसाय आंबो ओरैनो
नोंथाङा सोंनो हागोन दा बेवहाय आयदाखौ खौ लानाय जादों आसामनि सिङाव थानाय जाय गोबां जायगाफोर बेबायदि बेफोरबायदि माने बेनि सायाव दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायगोन आरो नोंथाङा जा मोन मलगदो सोंना लाबो
अ जागोन दे नोंथाङा बुंनायसाय होमबा खौ फोरमायलांगोन आरो नोंथांनि औ जागोन दे नोंथां उ
अ दा बिदिब्ला जागायनोसै
दो होमबा
बेवहाय आसामनि दावबायनाय औ होनना बुङोब्लााथ' आसामाथ' जोबोद मोनसे समायना जाया जाया बेवहाय मिथिंगायारि आरो गोबां माने
यानो
थावनियानो गोबां दंफां लाइफांफोर गोबां मिथिंगायारि दोनजों समायफ्लेनाय माने बेवहाय आसामाव मानो दावबायनांगौ होननानै बुङोब्ला माने बेवहाय गुबैयै आसामा मानि थाखाय मुंदांखा बेवहाय गोलैयो आरो बेनि सायाव औां आरो आरो जेरै आसामा मानि थाखाय मुंदांखा जेरै काजिरङा आसामाव दं औ
खोनादों औ खोनादों नोंथाङा काजिरङाखौ खोनादों दा नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय बिदियैनो आसामनि सिङाव थानाय माने काजिरङा औ हायुंआरि हाग्रामा औ औ बेवहाय माने जोंहा औ
मोनसे गान्दा जेरै गं थसेल' थानाय गान्दा जाय काजिरङायाव दं बे आसामाव दं नालाय बेनिखायनो आसामा बेनि थाखाय मुंदांखा जेरै मना
मनाबारि साहा बागाना औ आसामनि सिङाव थानाय औ बिस्वनाथ जिल्लायाव दं औ बेबो जाबाय मनाबारि साहागाना बागाना एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा बागान महरै बनायजानाय बे आसाम आसामावनो दं नालाय थाखाय मुंदांखा गोबां माने पाट मुगा दानाय लुनायजों माने आसामा बेफोरनि सायावबो मुंदांखा जेरै एसियानि देरसिन दैमा बुरलुंबुथुर दैमा आरो एसियानि बा मुलुगनि बयनिख्रुबो देरसिन दिप जेरै माजुलि दिप
बिदिनो आसामाव थानाय गिदिर माने थानसालि महरै गनायजानाय बे गोहो
गोहो गोरा थानसालि महरै बे जाहैबाय कामाख्या थानसालि आरो आसामनि गुबै
माने फालिथाय बिदि बेयो जाहैबाय बिहु एबा बैसागो बे आरो आरिमुआव बे आरो गुबैयै माने बे आसामाव हारिमु दैमा दैसा हाजोआरि ओनसोल गोबां धोरोमारि फोथायनायजों आरो बे बेनि मुलुगारि हायुंजों सा
जों सायख' जानाय गिदिर गाहाय महरै बेफोर दावबाय ग्रा जायगा बेफोरबायदि दंसै आरो औ बेनि बागै नोंथाङाथ' बुजिनो हाबायानो औ बुजिनो हाबाय खोन मिथिबाय गोबांफोर बाथ्रा दंफै दंबावो बेखौ आं फोरमायलांनोसै औ नोंथाङा खोनासंबानो जाहैबाय औ दे नोंथाङा होनबा बुंलांदो औहाय दावबायनि थाखाय गोबां
दं जेरै काजिरङा हायुंङारि हाग्रामा माजुलि दिफ
माजुलि दिप औ दानिबावैसो बुंलांबाय बेफोरखौ औ जेरै काजिरङा हायुङारि हाग्रामा औ माजुलि दिप औ कामायख्या थानसालि नि औ मानास हायुंङारि हाग्रामा औ शिबसागर हाफ्लं सा बागानफोर
उमानन्द' दिप
दिप
आरो दिब्रु सैखवा हाज' बेफोरबायदि गोबां जायगाफोर दं आरो बे जिथा जायगाफोरनि फोरमा
फोरमायथियाव औ जेरै काजिरङा हायुंआरि हाग्रामाया औ माबे जिल्लयाव गोलैयो आसामनि?
जाहैबाय गलाघाट आरो नगाव बेयाव मानो बेरायनांगौ बाय दावबायनांगौ बेनि जाहोनानो जाहैबाय माने दावबायनायनि मानि सायाव बेवहाय बेरायनाय बा दावबायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय गं थसेल' थानाय गान्दानि थाखाय जेरै मैदेरफोर गोबां जिब साफारि खालामनाय बे आरो इउनेस्क' जों माने हायुं म
हायुं महरै सायख'जानाय औ बेनि आरो बेवहाय दावबायनि थाखाय समनि बा बोथोरनि औ बे गुबै समआनो जाहैबाय औ जोंनि
नबे
नभेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम माने बे समाव अखानि माने अ
एसे माने खम बिबां जायो अखाया बे समाव अखा हानो नागिरा नालाय बे माने गोब्राब जाया आरो बेवहाय।
बेवहाय औ अखा हाबा माने दावबायनि थाखाय एसे गोब्राब जायो नालाय औ बेनिखायनो नभ भेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम बेवहाय बेरायनो नांगौ आरो औ औ नोंथियाव दं माजुलि माजुलि होननानै बुङोबा बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो देरसिन आसामाव दं आसामाव जेरै बेवहाय मानि थाखाय बेरायथावना बिदि बे जाहैबाय बुहुमनि बयनि
देरसिन दिप नालाय बेनिखायनो बेवहाय गोबां सास्त्रफोर
फोर बिदियै सत्रिय' फरायसाफोर सासत्र मोसानाय गोबां आरो बिनि दानाय लुनायजों सोमोन्दो दं आरो औ बेवहाय औ आरो बेवहाय बेरायनो थाखाय समा जाहैबाय अक्ट'बरनिफ्राय मार्चसिम बे समावहाय हायो आरो जेराव दैमानि गेजेराव थानाय नालाय बियो अखा हायियाव माने बेवहाय बेरायनोहागोन आरो अखा हायोब्लाथाय दैमानि दैया बांबोला बेवहाय थांनो गोब्राब जायो नालाय औ बिदि आरो औ आरो थामथियाव दं कामाख्या थानसालि बा जाहैबाय कामरुप मेट्र गुवाहटि होननानै बुङो बेखौ औ बेवहाय नोगोर माने
जेरै सशक्ति फिता आम्बु बासि मेला गोबां गिदिर गिदिर माने फोरबो जाहैयो आरो बे थानसालियाव आम्बु बासि मेलाया जेरै जुन आव जायो बेखौथ' बिराद गिदिर फुजा बा फालिथाय
फालिथाय महरै गनायनाय जायो आरो बे अक्टनिफ्राय मार्चसिम औ बेखिनियाव जाहैयो बेरायनो थाखाय बेवहाय
मानास हायुंङआारि हाग्रामा बेखौ जोंनि नैबे बाक्सा जिल्लायावनो दं बेथ' गुबैयै मोसानि थाखाय
मुंदांखा मोसा दं बेवहायो सनाथि मोख्रा बे आरो जोंनि बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे भुटाननि हाजोजों औ नांजाबो माने नांजाब
बेखायनो बेखौ भुटान हाजोबो बुंनाय जायो आरो बेवहाय आरो बेबो जायगाया इउनेस्क'जों
जों औ आयुं महरै औ गनायजानाय बेवहाय नभेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम बेरायनो औ औ शिबसागर हाफ्लं गोबां जायगाफोर दं आरो बेवहाय शिबसागराव
गोदो गोदाय जेब्ला जोंनि रायजो दाजेननाय जादोंमोन जि समाव आहम खुंथायाइ दंमोन बे समनिफ्रायनो बे शिबसागराव गोबां माने नेमखान्थि
नेमखान्थि सोलिबोदों आरो बेहाय औ जेरै रं खघर होननाय खोनादो नोंथाङा थलाथल घर औ खोनादों खोन औ खोनादों बिदि मान बेफोरखौ आहम खुंथायनि समाव आहम राजाफोरा खुंनानै गालांबोदोंमोन आरो बे हाफ्लं दं जोंहा हाफ्लंआ जाहैबाय दिडिमा हासाव जिल्लायाव औ बेयो जाहैबाय मानि थाखाय बेयाव जाबाया हाजोआरि ओनसोलनि थाखाय हाजोआरि ओनसोलनि थाखाय मुंदांखा बेरायनो थाखाय दावबायनो थाखाय मोजां जाहैयो आरो हाजोआरि ओनसोलखाय औ औ दंफां लाइफां गोबां औ समायना मिथिंगा दगायारि महरा गोबां समायना आरो बेवहाय गिदिंनो थाखाय बेवहाय आरो हफदं बिलो मोनसे दं आरो
आरो बेवहाय दाउ दं जेरै
गोबां माने खम बिबांनि मोननो थाखाय गोबां जायगाफोरावनो माने गोमालांनो हमनाय दाउफोरा बेवहाय दं आरो बेवहाय दं आरो साहा बागानफोर जेरै डब्रुगर आरो जरहाट हादरफोराव साहा बागानखौ जोंनि आसामाव बांसिन नुनो मोनो आरो औ औ बेफोर जाहैबाय जेरै साहा बागानजों दारिमिन लोगोसे बेयाव थानो हानाय न'फोर साहा बागानाव जेरै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय न' बानायना होनाय औ बिदि बेवहाय मनाबारि साहा बागान जेरै एसियानि बयनिख्रबो दे
बेयाव बेरायनो थाखाय आरो मार्चनिफ्राय मेसिम आरो अक्ट'बरनिफ्राय डिसेम्बरसिम मोजां जायो आरो उमानन्द
उमानन्द दिप औ बेबो जाहैबाय गुवाहाटि एबा कामरुप जिल्लायाव दं आरो औ बेयो मुलुगनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दिप होननानै गनायजानाय औ उमानन्द दिपआ औ बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा जेरै सनाथि मोख्रा औ आरो नावजों बेवहाय माने दैमायाव बुरलुं बुथुर दैमायाव औ बेरायनो हागोन आरो नावजों औ नभेम्बरनिफ्राय मार्चसिम बे
हाज'आव जेरै
जेरै कामरुपाव दं औ बेवहायथ' गोबां धोरोमनि बागै
सावरायलायनो हायो नाथाय बेखौ नांथ'लिया नोंथां बेनि बागै बेनि अनगा गुबुनफोर माने आसामाव जेरै ओ
बेरायनो महरै काजिरङा मानास औ जेरै बेफोराव हाबोब्ला मैदेर मोसा बिदि मोसा औ आरो मोख्रा जेरै मोख्राफोर औ गान्दाफोर बेफोरखौ नुनो मोनो औ आरो बेवहाय दं ओ बेवहाय मा होनो एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा महरै औ बुरलुं बुथुर दैमा दं आसामाव औ जेरैहाय जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा औ बेयाव
खाथियाव दं बे आसामनि नैबे जोंनि सेरावनो दं
औ बेवहायनो थाहैबाय माजुलि दिप औ गोबां माने बेवहाय बेसेन गोनां माने जाहाजफोर नुनो मोनो आरो औ बिदि औ
बेवहाय थाहैबाय जोंनि हारिमु आसामनि हारि
जेरै बिहु औ जेरै बिहु होननानै बुंङोबा बेथ' बैसागु औ बर'फोरनि थाखाय जेरै औ बे एप्रिल दानाव जाहैयो आरो औ जोंनि बे
गुबै आसामनि मोसानाया जाबाय बागुरुम्बा मोसानाय जेरै बड'
नि थाखाय औ बेथ' जोबोर मुंदांखा औ दा बागुरुमबा मोसानाया जाहैबाय माजुलियाव जाहैयो आरो बेयो औ
आरो जेरै धोरोमारि बुंनो थाङोबा
औ कामाख्या थानसालि उमानन्द थानसालि